हेल नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ
औ हागोन हागोन।
अ होमबा नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनि ओ नोंसोरनिखि ओ जोङो दा टपिकखौ ओ आबहावाखौ लानि नोंथां।
आबहावा औ जागोन दे आबहावा आबहावानि बागै औ ओ नों-नोंथांनि ओ नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव औ ओ आबहावाया दा थासारिया माबायदि सोमजिगासिनो दङ ओरैनो? औ जोंनि जोंनि थासारि बा जोंनि जायगायाव बरथमान दा थासारिया जोबोर मोजां जोंनि आबहावाया जोबोर मोजां होननानै बुंजायो। मानोना जोंनि ओ जायगायाव गोबां बिफां लाइफांफोरा दङ। गोबां आरो बिदिनो खाथियावबो दैसा दङ। जोंनि थासारिफोरा दायो मोजां। मोजां होननानै बुंजायो। दै दैनि खेत- ट वानो होन बा बारनि बारनिनो होन बा बिफां लाइफांनिनो होन गासिबो मोजाङानो दंथयो जोंनि आबहावाया मोजां जायो जे ब्ला जोंनियाव मोजाङै बिफां लाइफां थायो। जे जोंनियाव नांगौ जानाय दै दैफोरा जेब्ला साफा थायो अब्ला जोंनि आबहावा बा थासारिया जोंनिया मोजां जायो। जेब्ला जायगाफोरा मैला नङा अब्ला जोङो जोंनि थासारिफोरखौ मोजां होननानै बुंजायो आरो थिग बेबायदिनो जोंनियाव थासारिया दिनै मोजां जोंनि जायगायाव। बेफोर गासिबो मोजांखायनो औ दा नों नोंथाङा माबाफोर बुंगोन? बे आबहावानि सोमोन्दै? ओ आं मोनसे ओ आं मोनसे सोंथि सोंबावगोन नोंथां। औ दे सोंनो हागोन दे। ओ नोंसोरनिखि ओरैनो लोंग्रा दैया दैखर ना ओ दंखल इखो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? जोंनियाव गोदोनिफ्रायनो नायोब्ला जोंनि समाजाव जोंनि बर' समाजाव गावबा गाव नयाव दैखर बनायनानै लानाय जायोमोन। गोदोनिफ्रायनो बे हुदाया दङ साफ्रोमबो गंफ्रोमबो नखराव गावबा गाव दैखर बनायनानै लानाय। बे दैखरनि दैया जोबोर गोजों जायो आरो बेखौ लोंनोबो मोजां जायो। नाथाय दिनैनि दिनाव। जोंनि बर' समाजाव एसे जौगाबोदों एसे गोजौआव थां दों जों गावबा गाव दैखरखौ एसे एसेबां बाहायनाय जालिया जोङो अबसे दैखौ जोङो दैखरनिफ्रायल' नङा दंख'ल बा मटर बाहायनानै बिखौ हाथायाव बायनाय जायो बे मटरखौ। ओ इ खादारन बा गोरलै सहस ससैनो मोनसे सुइस होयोब्लानो बिनिफ्राय दैखौ मोननाय जायो दोनै। जोंनि जागाफोराव बिदि बाहायनाय जादों बा मोजां दै लोंनोब्ला जोंनियाव किसु दैफोरा आइरनफोर थायो। आइरन औ बे रन थायोब्लाथ' जोङो जोंनि देहानि थाखाय बे मोजां जाया लोंनो मोजां जाया। बिनिखायनो बिखौ फिल्टार खालामनानै लोंनाय जायो। जायो आरो बिखौ फिल्टार खालाम आरो लोगोसे। ओ बिखौ फिल खामनाय नङा नाथाय फुदुङो जेन बेयाव थानाय गाज्रि बिजानुफोरा थैलाङो आरो बिखौ लोंनो हानाय जेन जायो बिनि थाखाय जोंनि न न'खरफोरा जोंनि बर' समाजनि न'खरफोरा बिखौ फुदुंनानै मोजाङै फुदुंनानै बिखौ लोंनाय जायो
औ नोंथां आं गुबुन आं गुबुन मोनसे कुसन ओ सोंथि सोंबावगोन नोंथां
औ दे सों सोंनो हागोन दे ओ नोंथांमोननिखिथ' दा आबाद मावो औ आबाद मावो ओ ओमफ्राय ओ माइ आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ माइ आबादखौ बोरै गायो आरो दैखौ माइ आब आबादाव होनो थाखाय बबेनिफ्राय लाबोयो बेखौ ससिगोन औ जोंनि जायगायावथ' दैनि एभेलेबेल बा जोङो दैखौ नांगौबायदि मोननो हायो जोंनि आबाद खालामनायाव आरो दायो जि आबहावानि सोमोन्दै जोङो सावरायदों अबसे जोंनि खेथि खालामनाय बेयाव दैया गोनांथि नोंथाङा जि सोंलु सोंलांदों जों माबायदिहै माइखौ गायो जोङो माइखौ माबायदिहै गायो होनोब ब्ला सेथियावनो जोङो जोङो माइ बिखौ जोङो खोथिया गोथिया फोयो आरो बेखौ गोथिया फोनानै जोंनियावथ' नांगौ जानाय दै जेरैहाय दैमा दैमाफोरा दङ बा दंग'फोर दङ बिनिफ्राय बे दुब्लि गावबा गाव सिमा गावबा गाव हा जेराव माइखौ गायो बेयाव दैखौ लानानै थाङो आरो दैया एभेलेबलखाय मोजाङैनो बे आबादफोरखौ खालामनो हायो गोथिया फोखांनायनि उनाव बे गोथिया जेब्ला जायो बेखौ फुनानै ओ जोंनि समाज जोंनि बर' समाजनि आबादारिफोर बा न'खरफोरा बिखौ लैहोर लैहोर थांनानै बिखौ गायनाय जायो जेब्ला समा जायो दा जोंनियाव आबहावाया मोजांखाय जोङो बेफोरखौ मोजाङैनो खालामनो हायो दा नोंथांखौसो आङो सोंनो सानबाय नों थाङा बे आबहावानि सोमोन्दै नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि थासारिफोरा आरो माबायदिहै न'खरफोरखौ खुंलांदों नों थाङा फोरमायनो हागोन ने औ नोंथां औ हागोन नोंथां औ दे जोंनि गामि ओनसोलाव ना औ ओ जोंनि गामि ओनसोलाव बारहावाया जोबोर मोजां औ ओ दैनि बेलायावनो होन औ ओ माबा मोनसे ओ हान्थिनाय लामायावनो होन
ओ लामा सामायाबो मोजां जोंना ओ मायबा मोनसे मेला जानो थाङोबा
औ लामायाबो मोजां आरो बिखि ओ दैफोराबो मोजां आरो औ ओमफ्राय ओ जोंनावथ' बोसोराव मोनसे बैसागु जायो औ औ बे जोंनि हारिनि
ओ बे बैसागुआव जोङो ओ मोसायो रंजायो
औ
ओम आरो बैसागुखौ जोङो स्नि सानाव ओ स्नि सानावलागै जायो होनना मिथियो ओफाय गोदोनि दिनाव बेखौ ओ ओ
ओ दान मोनसेहालागै जायो होनना मिथियोमोन ओम औ ओ बिदिनो जोंना गामि ओनसोलफोराव बारहावाया मोजां आरो औ थासारिया मोजां जयैनो जों जोंना मिलायना बारहावाया औ जेबो
जिआरा होनदां
गैया नङासै ओ जेबो उसुग गैया नोंथां ओ बिदा फंबाय बिमा बिफा गासिबो मिलायनानै थायो औ आरो बिदाया ओ फंबायखौ बोसोन होयो आरो औ फंबाया बिदानिखौ लायो आरो औ मोजां मोजां
दा नोंथाङा मोनसे ओ नोंथां सोंथि सोंबावगोन ना नोंथां दे सोंनो हागोन दे ओ नोंथाङा सोंनो नामा आंनाव आं आं सोंनो नागिरनाया जेनेब्ला जों आब आब हावा जोंनि जायगाफोराव जोंनि आबहावाफोरा मोजांब्लासो जोंनियाव थासारिफोरा मोजां जायो नङा सै औ नंगौ ब्ला नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांदों बिफोरो जोंनि थांना थानायाव जोबोर मोजां आरो गोनांथि नङासै जोंनो मोजां बार जोंनो मोजां बारनांगौ जोंनो मोजां दै नांगौ जोंनो मोजां गासैथिंबो जोंनियाव मो जानांगोन आरो बेफोरो मोजां माब बायदि है जागोन माबायदि हैब्ला जागोन जेनेब्ला जोंनो नांगौ दंफां नङासै दंफां दं फां गैयाब्लाथ' जोङो मोजां बार मोननो हाया नङासै दा जोंनि जायगाफोराव बि फोरबायदि दंफां लाइफांफोरा एभेलेबेल बा नांगौ बायदि दङना गैया बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ने अ फोरमानो हागोन दे दे नोंथां ओ औ दे औ जोंनियाव दंफां लाइफाङा औ ओ जोंनि गामि ओनसोलाव दंफां लाइफाङा मोजां जायो बारहावायाबो बाय मोजां जायो औ ओ टाउन एरियायाव जोंना दंफां लाइफाङाबो एसे खम आरो औ
ओ बारहावाया बारा मोजां जाया
औ दंफां लाइफां खमनि थाखाय
ओं बे
ओ दंफां लाइफां खमनि थाखाय ओ टाउन एरियायाव औ एसे बारनि माबाया मोजां जाया आरो औ बेयाव माखासे इन्डा इन्डासट्रि माने माखासे कलकारखाना थायो औ ओ बार गेब्रेंनायनि जाहोनाव
ओ बार बारनि बारा बारा मोजां जाया
औ ओ जोंनि नै गामि ओनसोलाव औ बिफां लाइफां थायो बिदिनो
आ बुहुत बिफां लाइफांनि गेजेरजों जोङो बारखौ गोग्गो मोनो
औ आरो बिदिनो बारायलांबाय थागोन जोंनियाव औ औ दा दा जोङो ओ आबहावानि सोमोनदै सावरायबाय जोङो आब हावा आबहावाया मोजां जानो नां गोन जोंनियाव नङा सै आरो जोंनियाव बेफोरो मोजां जान जानोब्ला जों हानायमानि जोङो बिफां लाइफांखौ गायनो नां गोन औ जोङो बेफोर खौ दानालासिनो जों बेफोरखौ अबसे जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगोन दाननोबो नांगोन किसु समाव नङासै न' बनायनाय बायदि बेफोराव नांगौ जायो नङासै बिफां लाइफांखौ नाथाय ओ गोनांथि जायाब्लाबो ओरैनो दाननाया बे मोजां जाया जेब्ला जोङो जेसेबां हायो दंफांखौ दानलांबाय थागोन बिफांखौ दानलांबाय थागोन जोंनियाव जोंनियाव बोथोरफोराबो मोजां जानाय नङा जोङो थानो थाखाय उसुबिदा जागोन बेनि था खाय जोङो बिफांफोरखौ हानाय मानि गायनो नांगौ लोगोसे जोंनि जायगा जोंनि जायगाफोराव जेसे एसेबां हायो ओ मैला बा गाज्रि प्लास्टिक जिफोरखौ जाखांनायनि उनाव नङा ओरैनो गारला गारसि खामालासिनो बेफोरखौ साफा लाखिनायाबो मोजां नङासै अब्ला जोङो दायो बे समाव आब हावानि सोमोनदै सावरायबाय जोंनियाव आबहावाया मोजां थानो ब्ला जोङो गावबा गावबो जोङो जोथोन लानांगौ नङासै आरो नों थांजों नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय अब्ला आबहावानि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेसांखोनो दोनथ'नोसै नङा सै
गोजोन्थों नोंथां
औ दे गोजोन्थों हामबायसै